हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां
अ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'यो ना?
औ ओरैनो दङ नोंथां।
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो हागोन नामा?
औ रायलायनो हागोन नोंथां।
ओ माने जोंनि मिथिंगायारि खै फोद जेरै बांग्रिं बिदिनो दैबाना, बिदिनो दैबानाजों जोङो हा गिसिखानाय बिदिनो मि थिंगायारि जाथायफोर आरो बेफोरनि सायाव माने एसे सावरायनो सानदों आरो जोङो ओमफ्राय नोंथांनि मोनदांथिखौ बुंग्रोदो ओमफ्राय आङो उनाव आंनि मोन्दांथिखौ बुंनोसै आरो।
औ ओ दा बांग्रिं दा जों मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला ओ जोङो बोथोर लानानै बोथोर जों बुंनो हायो। दा जोङो मिथिंगायारि खैफोदा ओ बांग्रिं जों बांग्रिङाबो मोनसे मिथिंगायारि खैफोद दा बे बांग्रिङा खिन्थु जोङो बांग्रिखौ हमनो हाया। ओ माब्ला जायो बा बांग्रिआ बबे समाव फैगोन जोङो बेनि गोबां गुमुरखौ जों मोननाय जाया।
औ
ओ दा थेवबो टेक्न'लजि मुगा हिसाबै जोङो बांग्रिंखौ जोङो सुनो हायो। आरो ओ बांग्रिङा बेसेबां गिदिर फैखो जों बेखौ सुनो हायो नाथाय जों बांग्रि फैगोननि मोनसे थिरांथा होनो हाया आरो दा जोङो बांग्रिंखौ मोनसे एरेक्टार सिकेलजों जोङो सुनाय जायो। दा बांग्रिं फैयोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव बांद्राय खहा जानायखौ जों नुनो मोना। नाथाय नोगोर ओनसोलफोराव बांग्रि फैयोब्ला एसे गिदिर बांग्रि फैब्ला जों गो-गोबां खहा जानायखौ नुयो। दा बहाबा बिल्डिं बायनायखो जों खोनानो मोनो। दा बेफोरबायदिनो आरो खायसे खायसे ओनसोलफ्राव गिदिर बांग्रिं जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुं अनजिमा थैनायखौबो जों खोनानो मोनो। दा जोङो बे बांग्रिंनिफ्राय ओ जोङो होबथानो दा बांग्रिं फैयबा जों मा मावनांगो दा बेनि सायाव आं फंनैसो। नोसै दा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जिहेथु स्कुल बा फरायसालि कलेज दा बे थासारियाव जुदि बांग्रिं फैयोब्ला। ओ-जोङो स्कुलनि फरायसाफोरफोरखौ ओ-हायोब्ला जोङो थाबैनो। उदां जायगायाव ओ-फिल बायदिफ्राव जों ओंखारनो नांगौ। बिदि हायाबा स्कुल सिङाव। थायोब्ला बे समाव जोङो गथफोरखौ टेबोलनि सिङाव बा डेकसनि सिङाव जों हाबसोना। ना थानो थाखाय बिथोन होनांगौ दा बांग्रिं फैयब्ला जों बेबायदि राहा लानो हायो। दा बेनि उनाव आरो जोङो ओ बुंनांगोन ओ दैबानानि ओ दैबाना बा जोङो मोनसे बारहुंखा बे मोननै ओ मिथिंगायारि जाथाया बे मोननै मिथिंगायारि जाथायखौ जोङो बांसिनै जोंनि ओन लाव ओ जोङो दैज्लां बोथोराव नुनो मोननाय जायो। दा दै बानाया ओ दैबाना जानायनि मेन फुंखा होनना बुंब्ला जोङो बांसिन अखानि फुंखाखौ जों बुंनांगोन। जेब्ला आ अखाया गोबां बिबांनि हायो। अब्ला जोङो दैबाना जानायखौ नुनो मोनो दा बे दैबाना जानायावबो जोंहा गोबां खहा लाबोयो।
दा दैबाना जायोब्ला ओ-जोङो गिबियावनो ओ-जोंनि ओ खायसे खायसे ए ओ समपदफोरा ओ सिलिं खार जायो ओ दैबाना जानानैबो जोङो ओ गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां नांजायो ओ-दा दैबाना जानाया जोंनि गामि ओनसोलाव दैबाना जायोब्लाबो जोङो बांद्राय खहा जानायखौ नुवा दा गामि ओनसोलाव दैबाना जायोब्ला जिब जुनारनि एसे खहा जानायखौ नुनो मोनो जिहेतु जिब जु ओ-दैफोरा आदारजों मा दैफोरा ओ-हाग्रा ओनसोलफोरखौ फबसिननानै लायो बा खोब सिननानै लायो जायनि जाहोनाव जिब जुनारफोरा गांसो हारि आदार जानायाव ओ गोब गोबां जेंना सोमजियो। दा फारसेथिं दैबाना जानाय लोगो लोगो ओ जोङो ओ-दै लोंनाय ओ जोङ नो गोग्गो दैनि आंखालखौ जोङो नुनो मोनो दा बे बेफोरबायदिनो जोङो नोगोरसोर ओनसोलाव दैबाना जायोब्ला बेयो हान्था मेला थांलाय फैलाय खालामनाय राहाखौ जोङो राहा खालामनाया ओ-गोबां जेंना सोमजियो। ओ जायनि थाखाय जोङो माब्लाबा थांनांगौ। जायगायाव थांनो थाखाय जोङो थि समाव सहैयाबो जानो हागौ आरो माब्लाबा दैबाना जानायनि जाहोनाव जोङो बेमार आज जार जायोब्ला ओ-जोङो डक्टरनिसिम थांनांगौ गोबां जेंना नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो दा बे जाबाय दैबाना जानायनि बे गु ना खहा आरो फारसेथिं जोङो दैबाना जानाय होनना बुङोब्ला जेब्ला बान्दोफोरखौ गिदिर गिदिर ओ-दैमानि बान्दोबफोरखौ जोङो जेब्ला हगारनाय जायो अब्ला बे दैमानि ए दैया ओ-बाव मा होनो माथावरिखौ बुफायनानै बा माथावरि बारनानै ओ गोबां ओ-ओनसोलफोराव ओ दैबानाखौ खालामो आरो। दा फारसेथिं जोङो दैबाना होबथानांगौ होनोब्ला ओ-जों मोन फ्रोमबो दैमानि जायफोरा माथावरि गैया बेफोर दैमाफोरखौ जोङो मोजाङै माथावरि होयोब्ला जों जों दैबाना जानायनिफ्राय एसेबाबो जोङो रैखा मोननो हायो आरो। दा आरो बेराफारसेथिं बुंनांगोन जोङो बारहुंखानि बाथ्रा बुङोब्ला थारैनो बारहुंखाया जोंनि ओनसोलाव बैसागो बोथोर समाव ओ गोबांसिनै फैयो दा बारहुंखा फैयोब्ला खायसे खायसे जोंनि ओ। लोरबां न'फोरा बायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेदिनो बारहुंखा फैयोब्ला ओ खाय से खायसे ओ बोथोर मिथिंगायारि सम्पद बिफां लायफांफोरा ओ बायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बे बारहुंखा फैयोब्ला जोंहा बेवहायबो गोबां न' बां बायनानै जोंहा खहा जायो आरो। खोनादोंनाा नोंथां
औ खोनादों खोनादोंोनादों
दा आंनि मोनदांथियाव मिथिंगायारि खैफोदफोरा बेफोरबायदिनो हवा लाबोयो आरो गोहोम खोख्लै आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायना हो
औ औ औ जागोन दे आं गिबियावनो मिथिंगायारि खैफोद मोनसेनि बाथ्रा बुंसै जेरै बांग्रिंखौ बुंबसै आङो रै बिदिनो बांग्रिंफोर जायोबा माने जोंनिया माने गोबां खहा जायो जेरै जोंना जि गुबुन हादरफ्राव जों नुनो मोनो लैथो रुुंफोरनि हादरसाफ्रा माने सुनामि सोमजिनो हायो सुनामि सोमजिनानै माने बिदिनो खाथि खालानि बिदिनो बिदिनो फिसा फिसौल' हादरफ्रा माने एसे बिराद माने सिलिंखार जानो हमो बिदिनो गारि मथर न' बां बिदिनो सिफायनाय फैलांजोबो बिदिनो सुबुं जिउफ्राबो माने खहा जायो बिदिनो मिथिंगायारि सम्पद बिदिनो जिब जुनार बायदिसिनाफ्राबो माने जोबोद खहा जायो बिदि माने सुनाामिफ माने जबोदि गिख्रांथावनि जायो आरो जोंनि लैथो खाथिफोरनि जेरै हादोरफोर दङ फिसा फिलौ बेफोरो माने रैद खाथिनि बांग्रिंफ्रा माने जोबोद गोब गोसो गोसायै मावो गोसायै मावनायनि थाखायनो माने जोबोद खहा जालाङो जेरै न' बां बा बिल्डिंफ्राथ' जोबोद गाज्रिनो खहा जालाङो जों माने बेफोरो जों बे बांग्रिंफोरनिफ्राय थानो थाखाय जोङो माने बांग्रिं मावनायनि मोनसे एलार्ट फैखायो बे एलार्ट समाव जोङो माने बिल्डिंफोराव थानो मोननाय नङा जोङो माने बे एलार्ट नि समाव जोङो एसे खालि जायगायाव थानांगौ एसे लांदां जायगाफ्राव नायनानै माने जोङो एसे दसे दसे सम बे एलार्टनि थाखाय जोङो बायेरायाव ओंखारना थ रनांगौ नङाबो जों माने गाव गावनि जिउखौनो माने खैफोदाव दोननाय जागोन बिदिनो बेराफारसे जोङो दै दै बानानि फारसे दसे खोन्थाबावनोसै दै बाना दैबानानिफ्रायबो जोंना बिराद मिथिंगायारि सम्फद बायदिसिना बिदिनो जिब जुनारफ्रा खहा जायो बिदिनो बिदिबो एखे माने सुनामिजों जेरै खहा जायो बिदिनो दैबानाजोंबो बि बिदिनो खहा जायो बिदिनो न' गिसिखानाय हा गिसिखानाय सोरनिबा न'आनो दैबानाजों बोहै लांबाय बिदिनो बांसिन गो गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला माने बिदिनो बान्दो बानला सिफायनानै सोरनिबा गामियाव दै थाङि जायगायावबो दै थांगोन बिदिनो अबेबा बबेबाफोर देमफोर बायबाथ' गोबां हादरानो खहबो जानो हागौ बिै गिदिर गिदिर देमफोर दङ बेफोरो माने मालाबा सानसे जुदि बायोबा माने गोबां गोबां गिदिर खहा जागोन माने बिनि थाखायनो माने जोङो एसे बेफोरनि बागै माने एसे गिनांगौबो जानानै फैदों बेफोरो माने मालाबा सानसेया मा जागोन जोङो जेबो बुंस'नो हाया। बेफोरो माने गासिबो माने मिथिंगायारिनि खैफोदसो मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ जोङो माब्ला फैगोन बेखौ जोङो बुंनो हाया आरो दनि कम्पिउटारनि कम्पिउटारनि जुगबाबो जों कम्पिउटार बायदि जोङो इन्टारनेट बायदि जोङो थांजोबनो हाया बिदि माने मालाबा जायखौबो जायो जानाय देखायो बिदिनो माने इन्टारनेटफोरनि खोथाखौ बारा एसेबां फोथायनो हाया जोङो। बिदिनो मालाबा जान नोंगौ जायो मालाबा नङाबो जायो बिदिनो जोङो अखा हानाय हायैखौबो जोङो मबाइलाव नायनानै नुनो मोनो बिदिनो जोङो मालाबा समाव नायोब्ला मालाबा समाव समाव मिलायो बिदिनो मालाबा समाव मिलाया बिदिनो माने बारा इसेबां फोथाय जानाय नङा आरो बे बुस्थुआ बांसिनानो माने एसे मिलायहाङोबो मालाबा मिलायाबो बिदि जायो आरो दार माने बेफोरखौ बारा एसे फोथायालासिनो माने एसे जोङो सांग्रां जाना थानांगौ आरो जेनेबा खैफोदफोर फैयोब्ला
औ दा जोङो बेफोरबायदि मिथिंगायारि थासारिखौथ' जोङो गोबां खौ जों हमनानैसो लानाय जायो दा हमना ला बांग्रिं जानोबो हागौ होनना मोनसे हागौआवसो जोङो बाहायो आरो जों बेखौ बुंनो हाया माने जानो हागौ आरो जोङो बेखौ बुङो। दैबाना होनना बुंब्लाथ' जोङो दैजां बोथोराव फैनो हागौ बारहुंखाबाबो बैसागो बोथोराव फैनो हागौ दा बे फोरबायदि मोनसे जोङो हागौ होननाय सोदोबखौ जों बाहायनो हायो आरो आरो बेफोरनो दा बांग्रिं फैयोब्लाथ' सुनामि जायो खिन्थु सुनामि जायोब्ला लैथो जिङाव था नाय लैथो जिङाव थानाय नोगोर सोहोरफोराव आं गिख्रंथाव महर हायो जायनि जाहोनाव गारिफोर सुनामि जानायनि जाहोनाव बुखार जालांनानै मानसि दुमसिफोर फैनो गोनां जायो। आरो बिल्डंफोराबो गोबां बिल्डिंफोरानो बुखारलांजायो आरो लैथोनि जिङाव थानाय बेफोरा दा बेफोरदिनो गोबां मिथिंगायारि मिथिंगायारि थासारिफोराबो जों खैफोद लाबोयो दा बे बे जों मिथिंगायारि दा जोङो सानैजों गोबां सावरायबायबो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ औ
दा होमबा नोंथांजों सावराय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय गोबां गोबां खौरां